गोथां औ।
औ बिदिब्ला जों दिनैनि टपिकखौ ओ बर'फोरनि दोरोङारि अनला ओंख्रिनि सायाव रायलायसै।
जागोन हुम बिदिब्ला नोंथाङानो बेखेवगोरदो।
जागो नोंथां ओ
अनला ओंखरै होननानैथ' नोंथां मिथिखायो अनलाखौ
मिथियो नोंथां।
दि दोरोङारि होननानै बुंजायो बेखौ। दोरोङारि होनना बुङो ओरैनो गोदोनिफ्रायनो दा जेया सोलिदों बेखौनो बुङो नालाय नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ दा अनला ओंख्रिखौथ' गोबां बाहायनाय एबा जानाय नुनो मोनो। मिद बौ औ अनलाखौ बायदिसिना माबाजों जा ए अनलाखौ दाउजों जायो। बेवाइ होफानानै जायो ओरैनोबो जायो।
औ
अमा गोबां माबाफोरजों जायो आरो बायदिसिनाफोर लगायनानै
नंगौ नोंथां।
ओमफ्राय अनलाखौहाय ओ हाथासुनिफोरावबो बाहायनायखौ नुनो मोना आरो हाथासुनि हाबायाव। औ हाथासुनि हाबाया अनला ओंख्रि गैयाबानो जाया होनलायनाय।
नंगौ नोंथां दङ नोंथां औ
औ ओमफ्राय हाथासुनि हाबायाव बाहायो बेनिफ्राय हाबा हुखाफोरावबो आजिखालि आथिखालाव गा ओ फ्रायानो संनायखौ नसै नुनो मोनसै आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां औ
उम दा हाथासुनियावहाय अनला ओंख्रि गैयाबानो हाबाया जाया हाथासुनि हाबायाव हिनजाव गो दाना अनखौ देनानै उवालाव देयो देनानैहाय
औ
सङो आरो
औ नोंथां औ
हालदै होनो मोना
उम
अनलाखौ दाउफोरजों दाउजोंनो संनाय जायो बांसिन दाउजोंनो संनायखौ नुनो मो नो बाथौ होनाय दाउ बाथौवारिफोरा बाथौवारिफोरासो हाथासुनि हाबा लाखायो नालाय
औ नोंथां
बेयाव होनाय दाउजों अनला अनलाजों संनानै हाबायावहाय होयो आरो रायजो राजाफोरनोबो जाहोयो गिबियाव हौवा गोदान हिनजाव गोदान सानैजों दौलायग्रोयो बेनिफ्राय रायजोफोरनो होनाय जायो ओरैनोथ' अनलाखौ लानानै फंसे बाथ्रा बावबो दङ बेखौथ' नोंथाङाव मिथिखा गौ जानांगौ
नंगौ नोंथां औ
अनला खारियाव आगान थाया होनलाय लायनाया
औ नोंथाङा एसे बेखेवदो बाथ्रा बावनि सोमोन्दै
औ बाथ्रा बाव होननानै बुङोब्लाथ' अनला खारियाव आगान थायै बाथ्रा बावा अनला खारियाव आगान थाया माने ओ अनला खारिया लाव लाव नालाय बेवहाय आगान होब्लाबो थाया थिग बेबायदिनो नंबां जाबां बाथ्रा बुंनायफोरा ओ ओ मा होनो नंबां जाबां बाथ्रा बुंनायफोरा माने रज'वा आरोखि
उम सा साग्लां नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो बर'फोरनि बाथ्रा बावा जोबोर ओंथि गोनां
औ ओंथि हाबनानै दङ बेवहायबो ओ नोंथाङा अनला ओंख्रि संफेरबाय ना
संबाय नोंथां औ
ओरैनो नोंथाङा मा माजों अनला ओंख्रि संफेरखो
ए ओरैनोथ' अनला ओंख्रिया बर'फोरजों मोजां मोनजानाय बयनि निख्रुइबो साबसिन जामुंफोरनि गेजेराव मोनसेेखा नङा होमबा नोंथां बर'फोरा अनलाखौ बि दिनो गोबां बायदि बायदि जामुंफोरजों जायो जेरै अनलाजों दाउजों अनलाजों एम्फौजों अनलाजों नाथुरजों
बेबादिनो अनला ओंख्रियाव मेवाइ होनानै दाउजों नङाब्ला एम्फौ जों जायो नङा ब्ला मेवाइनि अनगायै बिदिनो मुदुफुल बिबार गाम्बारि बिबार थाइबें बिबार उरदास उदासि बिलाइ थाइबें बिलाइ औ बायदिफोरखौ हो देरनानै एसे खाथो खाथो खालामनानैबो जायो आरोना बिनि अनगायै बो अनलाजों मुला बेदर आलु बेदर बेफोरखोबो होनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंबो जायो बेबादिनो बरफोरा अनलाखौ बायदि बायदि रोखोमै जायो आं जोंनि जायगाथिं बिदिनो अनलाजों एम्फौजोंखौ मा माबादि आदबै संनानै जायो बेनि बागै एसे फोरमायलांसै
दे दे नोंथां दे
गिबियाव बिदिनो माइरं एसे लानानै बेखौ मोजाङै सुना दसे सम सोमनानै उवालाव देना गुन्द्रा खालामना लायो आरो आथिखालावथ बिदिनो वाल गैयाबा मिक्सार ग्रेन्डारावनो जों बांसिन देनायखौ नुनो मोनो जाय जायनाव दङ बेनि उनाव
ओ बांसिनानो ग्रेन्डारावसो होनायखौ नुनो मोनसैना गोदो गोदायहायसो उवालाव उवाल गायहेनजों देनायखौ जानो जानो मोनोमोन
औ नंगौ नोंथां बेबादिनो अनखौ गुन्द्रा खालामना लाग्रो आरोना बेनि उनाव साराय खौ फुदुंना एम्फौखौ सिगां एसे एवथ्रमग्रोनानै लायो थाव होआबालानो बिनि उनाव एम्फौखौ बसनानै मोजाङै सुना लाना साराय गुदुङाव थाव होना सामब्राम पियास बानलु होनानै एम्फौ खौ मोजाङै एवो
बे एवनायावनो बायदि रोखोमनि नांगौ जानाय जिरा मस्ला हालदै संख्रि बेफोरखौ होनानै दै होनानै गोदौहोयो आरो
औ
गोदौ होनाय समावनो अन गुन्दैखौ बिदिनो आखाइजों लासै लासै थ्राय थ्राय हरो जाहाथे अना गथा जाया लाद्राखाया बेबादिनो बेयाव मा हरो एसे
एसे
खारैबो होयो खारै औ नांगौ जखानि खारै होनानै बिदिनो मोनजासे गोदौ होनानै जेब्ला अनलाहा मो-मो मोनो अब्ला गंगार दुन्दिया नङाब्ला दुन्दिया होनानै बरफोरा बिदिनो ओंखामजों जायो
नोंथाङाबो अनला एम्फौ जानो मोजां मोनो नामा
मोनो नोंथां
मोजां मोनो ना
औ
बेयो माने बरफोरनि आंगो ओंख्रिखा आरोना बरफोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय औ नोंथां
आथिखालाव बर'फोरनि अनगा दस्रा हारिखौबो जानाय नुदों मोनबावबायसो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां आथिखालाव बर'। बेफोरनि अनगायै अनला ओंख्रिखौ दस्रा आरियाबो। जानायखौ नुनो मोनो अनला ओंख्रिया माने। मा होनो हेलदिि आरोोना बेयाव एफाग्राब थाव मस्ला बिदि बिदि जाया थायाना औ। बिनि अनगायैबो।
दाथ' भारतआवनो जि आइटेक मोनलायलायबावबायसो नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां माहारियारि सिनायथि। थिगबो मोनबाय बे जोंनि अनला ओंख्रिया
फुसियाबो दा संनानै जानो। खाबु मोनबाय मा सोलोंनोाबाय। औ।
अब्लाब्ला। नोंथाङाबो अनलाखौ माबादि संना जायो एसे फोरमायदो।
औ आंथ' अनला ओंख्रिखौ बांसिन। ओ दाउजों गोथावसिन मोनो नोंथां।
नंगौ नोंथां आंबो बांसिनानो दाउजोंनो गोथाव मोनो।
औ मिलायफ्लेनायबो मोनोना।
नंगौ नोंथां औ। अनला दाउ होनबाथाय ओंखामानो उखैखायो बर'फोरनियाव। आरो माइरंआ एसे जोसानिल' जाबावदो।
मिलौलायनाय गोथावसिन नुलाय थायो। आङो अनलाखौ बिदिनो दहाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदि। औ। माइरंखौ सोमनानै लाग्रबाय दसे उनाव दसे सोमखांनायनि उनाव। बेखौ एसे रुइबा बोखांनानै खेरखायाव सर'नानै दोनबाय। बेनि उनाव सर'। खांनायनि उनावहाय उवालावहाय गायहेनदोंों देबाय। मालाबा माबलाबा हास्लाबबा ग्राइन्दाराव होयो दाथ' वार। बो दङ नालाय जोंहा दा बेव होनानै माबानानै। साया सौो आरो सौनानै।
बर'फ्राथ' बुङ गोदोनि आबै आबौफोराव। उवालाव सौनायजों जाबादि गोथाव जायो ग्रेन्डाराव सौनाया बेबादि जाया।
नंगौ नोंथां नंगौ बेनिखायनो उवालावनो सौनानै जायो जोंहा बांसिन।
उवालनिखौ गोथावसिनबो मोनजायो नालाय।
औ
स अन गुन्दैखौ सौनानै लाख। खांनायनि उनाव बिदिनो दाउखौ। सुनानै लाखाबाय दाउखौ दाउ बेदरखौ सुनानै लानानै। गिबियावनो साराय गानबाय सारायाव थाव एसे होनानै। बिदिनो दहाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदि।
उ बानलु।
ऻफयास बानलु हानानै होनानैहाय दाउ। खौ होसनबाय दाउआ जेब्ला बिदिनो नांगौ बायदि जिरा मस्ला होबाय आरोखि। बांद्राय जिरा मस्लाबो नांलायखाया नालाय बेयाव। ओरैनो एसे जिरा एसे होबाय। संख्रि हालदै बेखौ होनानैहाय एसे मोनहां जाजासे एवबाय आरोख्रि दाउखौ बेनि उनाव दै हरबाय दैखौ नांगौ जखानि होनानै लानानै जेब्ला ओ बे दाउनि दैया ग्लब ग्लब गोदौओ अब्ला। बेबायदिनो अनलाखौहाय फ्रि फ्रि होनानै मोनसे आखाइजों होनानै मोनसे आखाइजों सारायजों खोस्लिजों एरबाय थाबाय। ओमफ्राय बेखौ होखांनायनि उनाव नांगौ जखानि एसे खारै होबाय। खारैखौबो न'आवनो मोनखायो नालाय ओंखायनो खारै खारैखौ होबाय सदाखौथ' फ्राय जानायानो जाया।
नंगौ नोंथां।
ओं खारै होखांनायनि उनाव बेखौ एसे गोदौहोबावनानै जेब्ला एसे आमदा आमदा जायो। अब्ला दुन्दिया बोथोराव दुन्दियाखौ होबाय आरो गंगार दुन्दिया मोननाय बोथोराव गंगार दुन्दिया होनानै। बिदिनो सङो आरो जेब्ला जायो अब्ला खांबाय। सुंख्रिखौ होनानै ओ नांगौ जखानि जेब्ला संख्रिया जायो अब्ला संख्रि नांबाय। नांबाथाय थांनानै जायो आरो।
फ्राय एखेयानो जाजोबखागोन बयनावबो अनलायाथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय ओम। बिदिब्ला
औ बिदिब्ला दिनैनि टपिकखौ एसेयावनो दोनथ'सै नामा नोंथां?
गोजोन्थों नोंथां।
गोजोननाय थागोन नोंथां औ।